औ मा खबर? नै दं ओरैनो जिरायनानै।
ओम मा ओंख्रि जानाय?
ओंख्रि ओंखाम जाथ'वाखै माबासो ओ बहल आलुसो संदों ओमफ्राय जोगोनार बिजौ भाजासो नोंसिनालाय?
जोंहा ओंख्रिया माबासो मैथा बांगाल ना
ए गोथावथारहाय नोंसासो। ए ओम ओम। नों हमहैदोंमोन नामा नाखौ?
ओहो हाखरआव सारनाय, सारनायाव हमफादोंथ' आरो ओं।
बुरजा मोनदोंमोन ओम
औ एसे बुरजाया ओं
दा सान्दुं गोसाना दाख्लै दैबानाजों जि ना फैबाखादों खोमादां ओमफ्राय दा सान्दुं गोसा नालाय नाया हाग्रा हाग्रा एब्रेलाबायनानै थासिगोन ना ओमफाय बेखौ हमला बायबा मोनसि गोनथ' दा
उम
उम नोंसोरनिथिं जायलाय दैबाना जायाखै?
दै बानायानो जायाखै जोंनिखैजाय मा होनो मा होनो हायानो जोंखैजाय एसे बै गोरान नालाय। दैबाना जायाखै बारा दै लामायानो गैयाना जोंखै दै फैनो ओंखायनो दै बाना जायाखै माइ गायजोबबाय नामा दुब्लिफ्राव?
गायबायथ' आरो।
ए ना फोर हमजागोन ना हमजाला दा दंना गैला ए ए नाफोर हमजागोना हमजाया जायगा दंना गैया नाफोर हमनो
जोंथिं?
ओं
दैमा दङ बाव हमहैजायो
ए दैबाना जानायाव आवगायहाय माबा खाखि सायोमोन ना बिदि सागोना साला दाना आलि आलि खाखि सालायोमोन ना
दा साथ'आ माइ गोजौ जाबासो सायो
ए माइ देरबासो माइ देरबा मायसिं सिं ना हाबखुमाना थायोना ओंखायनो बिदियावसो ओंखारो ना
ओं ओं दा साया
ए फाय नोंसिना माइया देरहांआखै
हो देरहांबाय
माइया नोंसिना देरहाङाखै गोथां गोथां जाहाङाखै
जाबाय गोथां गोथां जाबाय फास गायनाया उम
ए एबारहाय माइआ गोथां गोथां एसे जौहांबा फटग भिडिअ' लानो मोजां जासिगोन हाजो सेर सेर हाजो नुहुरलायनाय ना
जोंना अरुणाचल हाजोखौ दा दा नुथारोना
उम उम ओमफ्राय दालाय मा ओंखाम संदों
बेरायनो फै अरुणाचलाव थांनो हा
र' मालाबा थांगोन एस माबाबा एसे गरमा खारबा गरमा ए से जोबबावबा थिगसे बेरायहैनांगौ हम
ओं गरमथार दा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हाया न' सिङाव फां खा लानानै थाबाय थानाय जायो जोंथ' जि सान्दुं गरम
उम
फिफां सायहा सिङाव जिरायबाबो जि थाम्फै अरो ओंखायनो न' सिंनिफ्रायनो ओं खारनो हाया
उम
ओमफ्राय सोर सोर दं दालाय न'आवलाय
आङो हारसिं दंफां सायहायाव दङ
ए ओंखायनोसो बार बारनाय दाउ गाबनाय खोनाबाय थादों
ओ
खबरफोरा मोजां
थायजौ आलाय गैला
ओहो खान्थाल दंङ थाइजौआ जोब्बाय
उम नोंसिनावलाय थाइजौ गैया?
ओंहो जोंहा थाइजौआनो गैया बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोदों आंङो। ओमफाय बाजारनि थाइजौखौ गोथावखौनो मोनो आं माबा गोदैद्राय जाथा रो। बारा गोमोन गोमोनफोरखौ जानो बायो एसे गोथां ख्राम ख्रामखौसो जानो मोजां मोनो आंहा। बाजारनि थाइबा मोनहोनानैसो फाननाय जायो नालाय। गोथाव मोना आंङो।
उम
खान्थालल' जों जोंहा माबा थाइजौ बिफां गैया थाइजौ फिथाइबो गैया।
उम जोंहानावलाय दंजोबफ्रामो।
ए नालेंखल' फिथाइ दंसोगारो ना नोंसिनाव?
ओं दंङ
ए सान्दुं गोसाबाथाय हाननानै रैसि बिदै लोंनो मोजांथार जायो नालेंखरा
ओ
लोंगोन ना लोङा नोंसोरलाय?
लोंङो
उम ओमफाय नों हाननो हायो नालेंखरखौ?
जेन थेन हानो दान्दाया रेजेंबा हाननो हायो ओमफाय दान्दाया गिलिरबासो हाननो नागिरथारा।
ए उम
नोंसानाव गान्दोंना?
ओमहो जोंनाव गैया नोंसोदा मालाबा गोरा गोरा राहोना दोनहाय गोरान गोरान फिथाइखौ लाबोनानै गायफैगोन जोंहा।
उम
थांबा लाबोफानांगौ।
उम लांफै दङ।
ओं लायगोन र' मालाबा।
उम
ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वा?
ओ जोंहा?
जि बार बारबाय खोमाहाय नोंसिनियाव जि दावराव खोनाथारबाय। बार गेग्रे गाग्रा बारलायनाय दावराव। ए नोंलाय बहा दङ?
आङो दंफां सायाव जिरायना दङ बारनाय खोनादों।
ए बार बारसो गारदों होनबा नोंसो थिं जोंखैलाय माथो बारानो बारथाराखै।
उम बारबोदोंथ' आरो।
ए उम
नोंसिनिथिं बार बाराखै?
ओंहो बाराखै आं न' सिङावसो दङ माबा फांखा होनानैसो न' सिङावसो जिरना दंगासिनो बारानो बारथाराखै जों खैजाय गरमथार सान्दुं दुंफिनलायबाय अखा हाहां जादोंमोन आरो सान्दुं दुंफिनलायबाय। खामानि मावदोंमोन आङो। माबा हाग्रा फुलाबायमोन ओमफाय गर'म मोननानै न' सिङावसो थाफैबाय आं।
ए
फाय जेरावबो थांनो लुगैयाखै नोंहा?
ओहो बारा लुबैयाखै दा सान्दुं गोसायाव बायोना। मालाबा थांगोन र'। सान्दुं खमाय एसे गोजां बोथोर हाबथों।
थाङो नोंसोरो थाबायनानै थाङोन ना साइकेलजों थाङो ना गारिफोरजों स्कुटिजों थाङो?
गारिफोरजों थाङो।
ए नोंसोरनिथिं लामाया मोजां गारिफोर सालायजायो।
औ जोंनिजों लामाया फाक्का जाजोब्बाय। लामाया मोजां जायाखै।
होमबा गारिफोर खोरसो गारोखोमा ना?
ओं गारि खारो जोंनिखै
ओं
नोंसोरनिथिं लामाया मोजांना गाज्रि?
लामाया जोंखैजाय आरो आवगायनि बायदिनिफ्राय आरो गिदिरसिन बानायबावबाय दा लामा गुवार बानायबाय मोजां जाथारबाय गायनायाथ'
ए
गुवारसिन जाथारबाय लामाया फिसा नंला आवगायनि बायदि। लामा फिसासा बायला जिला नंला आरो दायो मोजां जाबाय गुवारसिन बानायबाय ओमफ्रायो बे आराम स्लिम जाबाय ओमफ्रायो अबावबा थांनोबा दसेनो मोनहैसै आरो दानिया लामाया मोजांथार जाबाय नालाय।
ओम ओ
माबलाबा बेरायनो फैदो जोंखैजाय दे दोनथ'सै होबा दे।
दे ओं।
ओं।